नोंथां सार
औनो खानो खानो
औ नोंथाङा ओरैनो मा खालामगासिनो दं नोंथां
थांोंथां होनै आंथ' ओरैनो लामायावनो जिरायनानै दं र' नोंथां
औ नोंथाङा ओरैनो दंब्ला नोंथां मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा
औ हागोन नोंथां हागोन
औ होनोमब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां जेरै दैज्लां बोथोराव जोङो माबाददि आबाद मावो बेफोरनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोनथ हागोन
औ
दा नोंथां दाथ'' दैज्लां बोथोर नङा होमबा
गावनो गाव
दा दैज्लां आवथ' गोबानो माइ आबादथ' खेथि मावो नङा होनबा नोंथां
औ नांगौ नोंथां नांगौ
दा जोंथ' गोबांखौ नुनो मोन्दोंदि गोबां सुबुङानो माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनदों
नंगौ
दा जोङो माइ माइ आबादखौ खालामनो थाखाय जोंथ' इयनाव गायनो थाखायथ' जोंनो माइज्लि गारनाय जाखाय ना माब बिदान बेखौ
नोंगौ ना नांगौ
औ बै बिधानखौ जोङो आरामसे जोङो फाथोनि बस्थथाया बा प्लास्टिकनि बस्थायाव जोङो खाथुमनानै जोंनि बै हाखर एबा फुख्रिया जों बेखौ सबनानै दोन आरो खाथिनानै
नंगौथा नंगौ
औ ओमफ्राय साननै सानथामसोनि उनाव जों बेखौ थांनानै नायहैयो आरो बे बस्थाखौ जों खुलि होयो आरो गाजा अरगना अरगोन होननानै
नंगौ
औ गाजा एबा फेंगा हरबा जों बेखौ न'आव लाबोनानै दोनो हरसे थाखाय बेखौ हायाव लखमना दोनो
अ नंगौ नोंथां।
औ हा लखान दोननानै जों बेखौ ओ फार्स्टो बे मा होनो बेखौ हायाव लखबनानै जों लाइ बिलाइ एबा थास' बिलाइ खोबनानै दोनो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ बेनि उनाव जोङो बै फोथाराव जेब्ला जों बे खोथियाखौ जों फोगोन
बेखौ फोनो थाखाय जोङो बेबो हालेवनानै जायो आरो बैस फोथोरखौ जोङो दै एसे थाबा बेयाव आरामसे फोननानै ओ मा ओ आथिखालावथ' जों ओ मोसौखौ मोसुजों हालेनायखौ खम नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां। औ बेनिखायनो सोरबा हेन्द ट्रेक्टर एबा बे ट्रेक्टर गिदिरजों बेखौ ओ हालेव ओ हालेवनाय जायो नोंथां।
नंगौ नंगौ।
बर' हालेवनानै जेब्ला बे हाया मिसमिस जायो अब्ला बेखौ जोङो बै नेक्स्ट दे बा ओ ओ साननै सानथामनि उनाव बेखौ बेवहाय जोङो बै ओ माइज्लि एबा बे बिधानखौ बेयाव सारहैनाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ ओमफ्राय लोगोसे जोङो बिदिनो ओ सारनानै ओ सोरबा सोरबा जि दिन सोरबा नैजि दिननि उनाव बेवहाय हासार सारो आरो। एसे ओ एसे फुनायाव जायो गोरलै जाथों एबा खहा जाथों होननानै बेवहाय हासार सारनाय जायो। ओमफ्राय एसे गोजौ जायो नालाय खोथिया औ औ। ओनिफ्राय लोगोसे जों जेब्ला बे खोथियाखौ जोङो फुनानै जोङो बै फोथाराव मोनसे जों गायनो थाखाय जों बेबाथ जोङो सोरबा आथिखालाव सोरबा बा बिगा सोरबा जि बिघा गायनायखौ नुनो मोनो होमबाना नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ बेखौ जोङो फार्स्टआव ओ गिबियावनो जों बेखौ खाराय लानानै ओ खोथियाखौ जोङो माने सानसे सिगां फुना लाग्रोयो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ आथिखालावथ' जों खोथिया फुग्राफोरखौ जों गोबां नुयो नङा होम बा आइजोफोरा फुयो औ आइजोफोरा फुयो लोगोसे बिदिनो सोरबा गथ' फिसाफोराबो फुयो नङा होमबा नोंथां। औ औ। बिनि उनाव फुखांनानै मा खालामा जों बै ओ फोथार माइ गायनाय आबादखौ जों हालेवनानै आरामसे बेवहाय जोङो रोगायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथा नंगौ।
औ आरामसे बेवहाय दैसै थाखायो नालाय आलि सालिथ' खोखायो। थाखाय एबा दै थानो थाखाय औ। बेवहाय जोङो ओ सोरबा जि जोन सोरबा नैजि जोन लिंनानै बेवहाय आइजोफोरखो लेंनानै बेवहाय गायनो थाखाय ओ खोथियाव जों आराम से गायनानैनो सानसे सिगां ओमफ्राय बेवहाय आबादखौ बिसोर गायनो थाखाय बिसोरखौ लिंनाय जायो आर'। आइजोफोरखौ औ। बेहा बिसोर गायनानै बिदिनो साननै सानथामसोनि उनाव सानबा सोरबा जि दिननि उनाव जोङो हासार सारो। जेरै जों गलायाव मोननाय हासार ओ जेरै इउरि इउ इउरिनाल ओमफायो पटास हासारजों मोना होमबा नोंथां औ। गोबाङानो आथिखालथ' एम्फौ एनला जायो नालाय बे माइ फसल आबादाव ओंखायनो जोङो बे हासारखौ गला एबा दखाननिफ्राय बायना लाबोनानै बेवहाय सारनाय जायो नोंथां।
नंगौ नोंथां नोंगौ।
बिदिनो दानब्रै दानब्रै दानबासोनि उनाव बै माइआ जेब्ला मोनगोन अब्ला मोनबाथाय जों बेखौ बिदिनो साब्रै साबा सोरबा जि जोन ओ मा हाग्रा बोराइ बा सेंग्राफोराबो नुनो मोनो न हानायखौ माइ आबाद हाना-हानायखौ बेवहाय औ हानानै बेहाय जों बेवहाय न'हाय रोगा नानै ओ बै जों टेक्टरजों बेखौ ट्रेक्टर एबा मोसौजों बेखौ जोङो ओ नानाय जाया आरो नोंथां औ नाना नानानै बेवहाय जों ओमफाय बाख्रियावथ' सोखाया आजिखालि ना बाख्रि एबा दुलिफोराव सोनानै दोनो आरो नोंथां।
नोंग'
औ दा नोंथांनाव मोन्नैसो आयदानि सायाव सोंनि नोंथां? ओ दा नोंथाङा मेसें बोथोराव मा मा आबाद मावो बेखौ आंनो फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन।
औ नोंथां
मेसें बोथोरनि आबाद होनब्लाथ' जोंना गोबां मेसें बोथोराव गायनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां
जोंना माने गोदान बोथोर नालाय नोंथां। जेराव जोंना दै बिबां दैनि माने माने गोनांथि गैयाव जेराव जोंना दै गैयाला लाबासिनो जोङो बायदि बायदि माने आबाद गायनो हायो जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला बेसर आबाद गायनोब्लाथ' जोंनो दैनि गोनांथियानो नाङाबो होनजायो आरो नोंथां।
औ औ नोंथां
जोङो बेखौ माने जेब्ला जोंना माइ हाखाङो अब्लानो जों बै मानोना हा दुब्लि फोथारखौ जोङो दर नङाब्ला जोङो बायदिसिना मोसौफोरजोंबो जोङो एवनानै जोङो बे बेसर आबादखौ जोङो गायनो हायो आरो नोंथां जेरैे ओनबा जोङो माबायदि गायो होनब्लाथ' जोंना जेब्ला जोंना माइ हाखाङो अब्लाथ' जोंना बायदिसिना जोंना नारा हाग्राफोर थायो नालाय नोंथां बेखौ खाय खायसेया हायोबो खायसेया नङाब्ला अरजों सावनानै होयो जाहाथे बे हा हासार हिसाबै जोंना बेसर गायनायाव जायो होननानै बेनि उनाव जोङो जेब्ला बे बेखौ जोङो मोजाङै एवखांना लायो एवखांलाबाथ' जोंना बै बेसर बेगरफोरखौ जोङो बेयाव सारना होबानो जोंना बेसोरखौ गोबां रज'यो आरो बेसरा
औ नोंथां
बेफोरबायदिनो जोङो बेसरखौ जेब्ला जोङो बै दुब्लि फोथार एवनायाव जोङो नायो नङाब्ला सारनो होयो अब्ला जोंना बै जोंना जि सान नङाब्ला जिबा साननि गेजेरावनो जोंना एसे गोजौ गोजौ रजायो आरो नोंथां बेफोरबायदि जोंना रजनानै जेब्ला जोंना बिलाइफोर थायो अब्लाथ' जों बै बिलाइ फोर बेखौबो जोङो ओंख्रि हिसाबै जायो आरो नोंथां ओंख्रि हिसाबै जानानै जेब्ला जोंना एसे गोजौ जाबावना जोंना बिबार बारो बिबार बारबाबो जोंना गोबां रोखोमनि बायदिसिना माने मुलिफोर सारना होनांगोन जाहाथे जोंना बै बिलाइ बिबारफोराव बेरे सिखिरिफोरा बाफैनानै बेयाव बेनि बिबारफोरखौ सिरि होयो बेनि थाखायनो जोङो बेयाव जाहाथे बानो हायो रखम मुलिफोर सारनो हायो आरो नोंथां इफोरबायादि जोंना सारना होब्लानो जेब्ला जोंना बै ओ बेसरनि फिथाइ थायो अब्लाथ' जोंना माने बायदिसिना बेरे सिखिरिनो जोंना माने खहा खालामनायखौ नुवा नालाय नोंथां बेनिखायनो जोङो बै थायोब्ला जोङो बेखौ मोजाङै जोङो माने मोसौ बायदिसिना मैसोफोरखौ जोङो नायनोनां नोंथां जाहाथे बिसोरो बै माने आबाद फोथाराव फैनानै बेफोरखौ खहा खालामा बेनि थाखायनो जोङो मोजाङै नायबाय थानांगोन। बेनि उनाव जोंना जेब्ला ओै बेसरनि माने फिथाइफोरा रायो रनानै जोंना एसे मोनोमोनब्लाथ' जों बेखौ फुनांगोन आरो नोंथां फुनानै जोङो बै बे माने बिफांखौ फुखांनानै जोङो बेखौ जोङो बैयावनो जायगायाव खथा मोनसे बानायनानै बेयावनो नायो आरो नोंथां जेराव जोङो बे नाना लाबोनानै जोङो न'फारसे लाना बैनानै जोंनाथ' बेसरखौ बेसांनो गोबाव दोनो एसेबांनो बेसरनि माने थावा माने बुरजा ओंखारोनालाय नोंथां बेनिखायनो जोङो से बोसोर नङाब्ला द -द' दानावलागै जोङो दोननानैसो फेरेदो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलााव बेबायदि बेसर आबादखौ गायो नोंथां। दा बेनि उनावथ' जोंना गोबां आबाद दंबावो जेरै बुंनो थाङोब्ला मटरनि आबादखौबो गोबां गायो नोंथां बिनि उनाव आलु आबाद आलु आबादखौ जों माबायदि गायो होनब्ला नोंथां जेराव जोंना बालासिया हा बेयावथ' आलु आबादखौ गोबां जानाय खौ नुयो नोंथां बेनि थाखायनो बै बालासिया हायावसो गोबां आलु आबादफोरखौ गायो आरो नोंथां।
औ नोंथां
दा आलु आबादखौ माबायदि गायो होनब्ला नोंथां बे जोङो हाखौ मोजाङै जोङो एवना लाग्रोनांगोन नोंथां
औ नोंथां
थांनानै जोङो बेयाव खदाल नङाब्ला जों बायदिसिना जावग्रा बेलसाफोरजोंबो जों बेखौ ना लङाजों एसे लङा बायदि जोङो जाउना लानांगोन नोंथां जाहाथे जों बेयाव आलुनि जोंना गाजा बेरनाय जोङो फुलिखौ होनो हायो नोंथां। बेनि थाखायनो जों बेखौ लङाबादि जावना लाखांनानै जों बेयाव गाजा बेर थांनाय आलुफोरखौथ' जोङो हाथाय बाजारावबो मोनो नोंथां नङाब्ला जोङो बायना दोननानै जोङो न'आवनो जोङो दोनब्लाबो जोंना गाजा बेरनानै थायो नालाय नोंथां।
औ नोंथां औ
बेनिफ्राय जोङो बै गाजा बेरनाय आलुखौ जोङो लाना फैनानै बेयाव जोङो मोनसे मोनसे होलांनानै बेखौ जोङो हाखौ खोबना होनांगोना आरो नोंथां खोबना होनानै जोङो बेनि उनाव जोंनाथ' जिगाब नङाब्ला जोङो नाराफोरखौ बेनि सायाव होनांगोन। जाहाथे बेयो थाब माने गुदुं जानानै बेनि माने फुलिफोरा गोजौआव ओंखारबोयो बेनि थाखायनो जोङो नारा नङाब्ला जिगाबखौ होनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जों बै जेब्ला जोंना फुलिया ओंखारबोैयो अब्लाथ' जोंना बायदिसिना जोङो माने मुलिफोरखौ सारना होनानायखौ नुयो नोंथां जेराव जोंना गाज्रि माने एम्फौफोरा जोंनि फोरखौ गाज्रि खालामो नालाय नोंथां बेनि थाखाय बओंखायनो जोङो बेयाव मुलि बायदिसिना सारो आरो नोंथां। जेब्ला जोंना बै बिलाइफोरा जोंना गोजौ माने गोदोर जानानै जोंना
औ
सायावब्ला माने सिङाव बेदर जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोंना जेब्ला बेयो आलुनि फुलिया गोदोर जालांनानै रानलाङो अब्ला जोंखौ जोंना जोङो मिथियो आरो नोंथां बेयो माने आलु सिङाव आलु बेदरफोरा राबाय होननानै बेनि थाखायनो जों बेखौ फुनो माने लायो आरो जोंनाथ' बेफोर बिलाइफोरा रानबाथ' जोंना आलुफोरा माने राखायो नालाय नोंथां बेनि नि थाखायनो जों बेखौ बुर बुरनानै जोङो बस्था नङाब्ला बायदिसिना जायगायाव दोननानै जोङो न' फारसे लाना थाङो आरो नोंथां औ बेफोरबायदिनो आलु आबादखौ बेफोरबायदिनो गायनाय जायो आरो नोंथां बे जोंनि बे ओनसोलजों बेनि अनगायैबोथ' जोंना थां मैगं थाइगं हिसाबै जोंना मेसें बोथोराव गोबां दंबावो जेरै
औ
लाइ लाफा फान्थाव बायदिसिना दंबावो फालें बायदिसिना जेरै गाजरफोरखौबो गायो नालाय नोंथां बेनि उनावथ' जोंना बिना बिननि आबादखौबो गायनाय नुयो नोंथां जोंना बर' हारियाव गोबां माने लाइजों जोंना बायदिसिना माने ओंख्रि जायो आरो नोंथां जेरै बुंदोंबा जोङो मैद्रु ओंख्रिखौबो दायो नाबब्ला खारै ओंख्रिबोथाय आरो नोंथां बेफोरबायदिनो गोबां जोंना मटर मटर आबादखौबो गोबां गायो आरो नोंथां जेरै मत थर आबान गायनो थाखायथ' जोङो बारा माने खस्थ' खालामलायनाङा नोंथां जोङो जेब्ला माइ हा खाङोब्ला नारा गेजेर गेजेरनो जोङो बै मथरखौ जों एसे जावफ्लेनानै जोङो गारना होब्लानो गोबां माने रज'सोयो आरो मटरफोरा नोंथां बेफोरबायदि रज'ब्लानो जोंना नाराफोरावनो बियो मानलानानै बेयाव फिथाइ थायो आरो नोंथां बेनि फिथाइफोरखौनो राब्ला जोङो खाना लाबोनानै जोङो ओं ओंख्रि हिसाबै जायो नङाब्ला जोङो फैसा रांनि थाखायबो जोङो बेखौ हाथाय बाजाराव फाननानै जोङो रां खामायनो हायो आरो नोंथां
औ नोंथां औ
ओ बिदिबा नोंथां
औ नोंथां
औ जोंहाथ' समाव बेसे थौबाय नामा नोंथां औ नोंथांजों सावनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ अब्ला नोंथां गोजोनथों नोंथां
गोजोनथों